हौ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा औ औ आंथ' खोनादों र'
हेलौ।
खोनायाखै नोंथाङा हेलौ हेलौ।
खोनाबाय आस्थे खोनादों नोंनिखौहाय औ।
अ लासैथार खोनादों नामा?
औ एसे लासै खोनादों।
अ मानोबा इदि खोनाखो
उम आंनिखौ मोजां खोनादों ओमफ्राय?
आंथ' मोजां खोनादों नोंथांनिखौ।
आंनिखौ मोजां खोनादों
औ औ मोजां खोनादों।
ए दे होनोमबा रायज्लाय जासिगोन बेयो
औ एसे कमप्रमाइस खालामदो आरो।
औ।
माने दिनै जोङो। आङोथ' ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां बेखायनो नोंथांखौबो आङो। माने मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय नोंथाङा जुदि बेस्थ' नङाबा सावरायनो
औ औ ओ दे दे।
माने जोंनि जि सुबुं माहारिनि जि थांना थानायानो औ औ जागोन दे आंनो एसे फोरमायना होग्रोनोसै एसे
औ।
ओ जोंनि जि सुबुं माहारिनि जि थांना थानायनि राहा दिनै माने मानसि लानानै मानसि माने गुबुन गुबुन जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनोमब्ला नोंथां।
म उम
सोरबाबा आबाद मावनानै जिउ न'खर बा न'खर दायो। सोरहाबा माने साख्रि मावनानै दायो साख्रि मावनायावबो गुबुन गुबुन दङ सोरहाबा फोरोंगिरि साख्रि सोरहाबा दिफेन्सनि साख्रि सोरहाबा गुबुन गुबुन बिभागनि साख्रि बेफोर बायदि मावनानै गावबा गावनि जिउखौ दैदेननायखौ जोङो नुयो आरो
औ औ
थिग बेबायदिनो माने जोंहा सोरहाबा सोरहाबा माने बिजनेस बिजनेस मावनानै माने गावब गावनि थांना थानायनि जि राहा बेखौ खालामनानै लादों आरो।
हम
दा दा बे जोंनि थांना थानायनि बे मोनफा मोनफा राहा नङा होनब्ला नोंथां। साख्रियानो होन बिजनेसनो होन आबादानो होन दा गावबा गाव माने जि गोसोआव माने गोसोआ गोजोननाय मोनो बेखौ लानानै गावबा गावनि थांना थानायनि राहाखौ खालामनानै लादों बेयाव माने
जा जोंनि सुबुं माहारिनि माखासे खायसे बाहागोआ माने आबाद मावनानै मोजां मोनो नङा होनोमब्ला नोंथां
औ
औ दा आबाद मावनानै मोजां मोनग्रा सुबुङा आबाद मावनानै मा खालामदों गावनि जिउखौ दैदेनदों बेफोरबायदिनो माने गावनि जिउखौ दैदेननायजों लोगोसे गावनि न'खर बा न'खरनि गावनि गथ' गथायाइ फिसा बेजों लोगोसे समाजनि जे माखासे नांथाबनाय माने समाज फोसाबनाय खामानियावबो नांथाबनानै थानानै बेफोर माने गावनि जिउ राहाखौबो बे आबाद मावनायजों लोगोसे दैदेनलांगासिनो दं बेखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव सओनसोलाव नायोब्ला जों रोखायै नुनो हायो आरो
औ औ
औ बेफोरबायदिनो माने गोबां सुबुङा माने आबाद मावनाय बिथिङाव दिनै
उम
माने दिनैनि मुगायाव माने बिगियानारि जुग नालाय माने जोंनि कम्पिटिसननिुु जुग जेरावबो माने जोंनिया कम्पिटिसन नङाब्ला जाया नङा होब्ला नोंथां जोंनि सोलोंथाइयानो होन बा जोंनि आबाद मावनाय बिथिङानो होन बा बिजनेसनो होन गास गासैबो बिथिङावनो माने जोंनिया कम्पिटिसना जालांजोब्बाय बेनिखायनो दिनै माखासे आबादारि बिथांमोना दिनै गावबा गावनि जिउ राहाखौ दैदेननो थाखाय दिनै बिगियानारिनि खायसे आदब खायदाफोरखौ लानानै दिनै माने गावबा गावनि जिउ खुंनायनि राहाखौ बेखौ मोजाङै खालामनानै लानायखौ जों नुगासिनो दं
म
थिग बेबायदिनो जोंहा सासे फोरोंगिरि बा जोंनि सासे साख्रि आवला सुबुङा
ह
बेफोरबादिनो माने गावनि जि साख्रि बेखौ मोजाङै मावनानै माने गावनि दान बान्था खोथाखौ मोननो हानानै माने गावनि जिउ राहाखौ दैदेननायजों लोगोसे गावनि जि समाजनि हारिनि खामानि मावनाय माखासे बिथिङाव नांथाबना थानानै माने दिनै गावनि हारिखौ जौगानाय जौगाहोनाय बिथिङाव खामानि मावनायजों लोगोसे गावनि गावनि न'खरनि बा गावनि गावनि गथ'नि बा गावनि बिमा बिफानि बा गावनि गामिनि बा समाजनि जि जौगानायनि खामानि बेखौ दिनै गावनि जिउ दानायजों लोगोसे फोरोंगिरि साख्रि मावनानै गावनो जिउखौ बा समाजखौबो मोजां लामाथिं लां लांगासिनो बा लांनो नाजागासिनो थानायखौ जोङो दिनैनि समाजाव नायोब्ला जोङो रोखायै नुनो हायो
उम
औ थिग बेबायदिनो जोंहा सासे बिजनेसमेन नङा होनब्ला नोंथां
औ
सासे सासे बिजनेसमेनखौ खायफाया बुंनो नागिरो मा बिथाङा माने समाजनि खायसे बिथिङाव माने हेफाजाब होनाय गैया बा
हम।
हेफाजाब होआ होननानै खायसेया दाद्रि बा गाज्रि राव सोंखारिनाय बुंनो नागिरो नाथाय बिदि नङा जे सासे बिजनेसमेनाबो मोनसे हारिनि बा समाजनि गावनि न'खरखौ जौगानायनि खामानि मावनायजों लोगोसे समाजनि बा रायजोनि बा हारिनि हादोरनि खामानि मावनायखौबो जों दिनैनि मुगायाव जोङो जोंनि माने जोंनि मेगन सिगाङावनो जोङो सानफ्रोमबो नुनायखौ जों नु नुयो आरो नायोब्ला
औ औ।
नङा होनब्ला नोंथां औ औ।
औ
बेफोरबायाददिखौ जोङो खायफा मानसिया खौ लानानै जुदि जोङो गासैबो बिजनेसमेन बा खायसे। माने गावबा गावनि जि माने जिउ राहा दानायनि बे बिथिङाव नांथाबना थानायखौ माने समाजनि बा हारिनि खामानि मावाखै बुंनाया गोरोन्थि जागोन आरो।
औ।
मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहाबो माने डाइरेक्टलि नङाबाबो इन डाइरेक्टलियै इनडाइरेक्टलियै माने जोंनि समाजनि जौगानाय खामानि बिथिङावु मुखुब जानायखौ जोङो बा गोसो थानायखौ जोङो नुनो हायो आरो।
औ
दा बेबादिनो गावबागाव जि बिथिङाव थानानै बयबो गावबा गावनि न'खर न'खरनि सि सालायनायनि दायित' बेखौ
हम।
लानायजों लोगोसे माने समाजनि बिथिङावबो माने दा माखासे बिथिङाव माने हेफाजाब होनायखौ जों दिनै नुबोगासिनो
दा बे बिथिङावनो नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो आबादारियानो होन बा फोरोंगिरि बा साख्रि माव नो होन बा बिजनेसमेननो होन
उम
बे गासैबो बिथांमोना गावब गावनि जि थांना थानायनि जिउ राहा बेयाव मुखुब जानायजों लोगोसे जोंनि समाजनि बा हारिनि माने
हम
खामानि मावगासिनो माबायदि खामानि मावगासिनो। बा समाज फोसाबनायाव माबायदिय हेफाजाब होगासिनो दं। बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होयोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन नोंथां।
औ औ दे।
औ।
ओरैनोथ' जोंनिया बुंनो थाङोबा आबाद गाहाय हारि होनबाबो जागोन सिगां समनिफ्रायनो जोंहा मिथिनाय बायदिबा आबै आबौमोननिफ्रायनो
औ औ
माहोन आरो जेनेबा आबाद मावनाय आरिनाय बेफोरो नङा होमबा
औ औ औ खोनागासिनो आं औ खोनागासिनो बुंबाय था
औ बेबायदिनो आथिखालावहाय माने गोबां गुस्लायबो ओमफ्राय बेबायदि बांसिन मानसिया जेनेबा गभमेन्टनि सोरखारि साख्रियारि नागिरनायखौ मुखुबबोबाय सिगांथ' बांद्राय बेबायदि बिदि गैयामोन जेनेबा
औ औ
बिदिनो न'खर सालायनायावहाय हिनजावफोराबो हौवाफोरजों लोगोसे गोबां बिहोमा होयो जेनेबा दाउ फिसि
होयो होयो औ
फिसिनानै गाननाय जोमनाय सि जोम एम्फौ फिसिनानै आरिनानै बेबायदि आरोखि
औ औ
दा नोंथां न'खर सालायनायजों लोगोसे समाजनि माबायदि मोजां हाबा मावो होनोब्ला जोङो
औ औ
नुयो फ्राय जोंनियावहाय जेनेब बा गामि सालायनायाव जेनेबा गामि सासे रां आ दोनथुम सायख'नानै लानाय जायो आरो फ्राय जों
औ औ औ
बे जोंनियाव
औ दा
जेरै गथ'फोरखौहाय मोजां स्कुलनो बिदिनो फ्राय जेनेबा बे आरिफोर खिन्थु जोंनि जेनेबा समाजावहाय माबाफोर माबा मोनसे खैफोद बा जेंना नुजा